औ नोंथां खोनाबायनाा खोनादों औ गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय जासिग्रोबबाय नोंथांनिसिम
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि
औ नोंथां नोंथांनिसिम आं हरनायनि जाहोनानो जादों आङो बर'नि जोंनि बर' माहारिनि खुगा थुनलाइनि बागै सावरायनो नोंनिसिम हरनाय जादों
औनोथां
औ जोंनि बर' माहारिनि खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्ला मा बुजियो बेनि बागै आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायथिना होनसै
औ नोंथां
जोङो गिबि खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय थुनलाइखौनो खुगा थुनलाइ होननानै बुंनाय जायो नोंथां खुगा थुनलाइनि बाहागोफोरा जेरै सल'बाथा खुगा मेथाइ आरो बाथ्रा फाव बाथ्रा फान्नाय बाथ्रा द दानथेनाय बायदि बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबौ समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि समाज जोंनि जिउ खुंनाय जोंनि समाजफोराव जोंनि सानफ्रोमबो बाहायनाय बेफोराव आबै आबौमोनानो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हिसाबै बै बैफोर थुनलाइफोरखौ जोङो औ खुगा थुनलाइ हिसाबै बुंनो हायो नोंथां जेरै सल' बथायाव थाबाय आबै आबौनि सल' आं आरो बिर जोहोलावफोरनि सल'बाथानि बिर जोहोलावफोरनि आरो राजा रानिफोरोनि सल' गोदोनि समावथ' सल'बाथाफोराव जिब जुनार दाावमा दाउसियाबो रायज्लायनो रोङोमोननो बैफोरो गासिबो सल'बथायाव थायो दा बाथ्रा फान्दाय बाथ्रा फान्दाबो मोनसे रोखोमनि माने मोनसे रोखोमनि बाथ्राखौ बोखेनानै जोङो बुंनाय बाथ्रा आ जेरै आ सासे मानसिखौ जोङो ओ थोंजोङै आ बुङोबोला आ बे मानसिया आ गारजि मोनगोन आ बिनि थाखायनो आ जोङो थोंजोङै बुंनो ओ हाया जानायलाय जोङो बे बाथ्राखौ आ माब्रैबा बेखौ ओ बोखेनानै आ बुंनो हायो बेखौनो ओ जोङो फोरमायो आ बाथ्रा फान्दायाव जेरै- आ जेरै दोङो आ आम थाफ्लि बुद्रां आ आरो आ मेगन गुनु आ मेगन गुनुखौ जोङो आ लेखा गोरों हिसाबै बुंनो हायो आ जेरै आ आरोबाव आम आ न' साव आ न' सावआ जाबाय न'आव दावराव खालाम आ आरो आ हाबाला हाबा लाया जाबाय आ संसारनि सुखु दुखु मोनथिनाय बा संसार जानाय आ बेफोरबायदिनो बाथ्रा फान्दाव आ गोबां रोखोमनि नुनो मोनो ओ बाथ्राफोरखौ नु नो मोनो आ बिनि अनगायैबो आ बाथ्रा फाव । आ बाथ्रा फावाबो आ जोंनि मोनसे रोखोमनि आ खुगा थुनलाइ नोंथां आ बाथ्रा भावा जेरै- आ आ सिखा गोदोना सानथाम हिनजाव गोदोना दानथाम आ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा आ आरो । जेराव थुरि हाग्रा नुयो आ बेयाव बाथि गारो आ मोदोमनाय बिबार ओ होखोमानो हाया मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया आ बेफोरबायदिनो आरो नोंथां आ नोंथांनि सिगाङाव ओ आङो । आ जेराव थुरै नुब्ला बाथि गारो आ बे बाथ्रा फावनि सायाव आ फंनैसो बुं निसै नोंथां आ आ बे बाथ थ्रा फावनि आ गुबै ओंथियानो जादों नोंथां आ जेब्ला आ सासे आ सेंग्राया बैसो जानाय सेंग्राया आ जुलि जानायनि आ सम जायोब्ला आ बै सेंग्रानि आ जरा खालामनो थाखाय । जायनि न'खराव आ बैसो जानाय बा बैसो जानाय बैसो आ रानाय सिख्ला बे सिख्लाखौ ओ सोंहैनो थाखाय । आ जोङो जुलिनि आ आ माखासे आ आ खोथाफोरखौ आ जोङो सोंहैनो बै हिन्जावनाव सोंहैनो बिबान लाङोब्ला बा सोंहैयोब्ला ओ जोङो गामिनि माखासे बोराय ओ बोराय बोराइ माखासे मानसिफोरखौ लानानै आ जोङो आ बै ओ बैसो आ जानाय सेंग्रानि आ जरा खालामनो थाखाय आ माखासे सासे बैसो जानाय सिख्लाखौ सोंहैनो थाखाय आ जोङो सोंहैनायाव आ गिबि जागायजेनन्नाय बाथ्रायाव जोङो । आ जेराव ओ थुरि हाग्रा थायो बे जायगायाव ओ बाथि गारो होननाय बे बाथ्रा खौ ओ जोङो सिगां बुंथिग्रोनांगौ जायो नोंथां । आ नोंथां आ आंनावबो आ जोंनि खुगा थुनलाइनि बागै माखासे आ बाथ्राफोर सोंनो सानदों नोंथाङाबो आंनिस सिगाङाव खुगा थुनलाइनि सोमोन्दै नोंनि मिथिनाय बायदि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायना होदो नोंथां ।
जागोन नोंथां खुगा थुनलाइनि सोमोन्दै बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायदिनि खुगा थुनलाया जाबाय जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंनि आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो खुगाजों खुगा मुगानि उनाव मुगा बाग्लायबोनायखौनो जोङो खुगा थुनलाइ होननानै बुंनाय जायो । बे खुगा थुनलाइया गोदोनि दिनावहाय लिर नाय महराव गैयामोन सुबुं माहारिनि सुबुं माहारिनि गेजेराव लेखा लेखा रोङै गैबाङैनि थाखाय बा सोलोंथाइ लानाय गैयैनि थाखाय गोदोनि दिनावहाय । लिरनायनि महरखौनो सानखांबोनो रोङाखैमोन । थिग बेबादिनो बुहुमनि गुबुन गुबुन रावफोरनि गेजेराव खुगा थुनलायानो बांसिनै ओ जोनोम जाग्रोयो बिनि उनावसो जोङो लिरनाय महरावहाय मोनबोनो हा हादों बेबादिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो ओ खुगा थुनलाइया गिबि जोनोम जाग्रोदों, बे खुगा थुनलाइफोरखौहाय जोंनि आ गामि ओनसोलावहाय बा गामि गफायाव संसार जानाय लेखा रोंबाङै माखासे सासा बुसा ओ सुबुंफोरा बेखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो बे खु खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन बाहागोनि दङ जेरै दहाय बेबायदि सल'बाथा बाथ्रा भाव बाथ्रा लानजाय बाथ्रा फानन्दाय आ बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो। बे सल'बाथाफोरनि गेजेरजों जोंहा मोन ओ संसार जानाय राव हारिमु आसार खान्थि बेफोरखौहाय जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोंनि सल'बाथा होननानै बुङोब्ला जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आ बर' बोराय बुरैफोरा सल'बाथा खोन्थानाय माखासे हुदाफोर दङमोन। ओ बिदिनो गाव गावनि फिसौफोरखौहाय लानानै गोजां बोथोरनि अर सायनाय समाव नङाब्ला गोलोम बोथोरनि बिलिफां दान सोरां अखाफोर हरावहाय
सिथ्लायाव ओ औवारि औवानि दारहा बनानै बा बस्था बनानै जिरायना बर'नि दोरोङारि दामजु जेरै सेरजा दामै दामै बर' बोराय बुरैफोरा सल' खोन्थानायनि हुदाया दङमोन। आरो बे सल' खोनन्थानायनि हुदाया आथिखालावबो दङ, सल'बाथाफोरनि गेजेरजों जोङो उन्दै गथ'फोरखौ हाय बांसिनै बुजिहोनो हायो। बेबादिनो जोंनि सल'बाथा होननानै बुङोब्ला जेरै आ आलारि दामब्रा खुस्रियास्रोन, मावरियास्रोन, अलसियास्रोन आरो हादिदग्लानि सल', हा फिसा हौवा दाउ बोराय बुरैनि थारुन गायनाय ओ बेबायादिनो गोबांथार जोङो जोंनि ओ सल' बाथाफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि माखासे सिनायथिफोरखौबो जों मोननो हायो। जेरै बोराय बुरैनि थारुन गायनाय सल'नि गेजेरजों जोंहा बेखौनो मिथिनो मोनो जे जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि बेखौ जोङो मिथिनो मोनो। आरो जेरैबायदि आलारि दामब्रा सल'बाथानि गेजेरजों
जोंहा बेखौनो मिथिनो मोनो जे आलारि दामब्राया जेरैबायदि खेला दुला गे-गेलेनो गोरों गिला गेलेनो गोरों थिग बेबायदिनो बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो खेला गेलेग्रा हारि होननानै जोङो सिनायथिखौ मोनबोनो हादों। बेनि अनगायैबो आसागि बैसागिनि आ खुनि गेजेरजों जोंहा बेखौनो मिथिनो हायो जे जोंनि बर' आइजोफ्रा दानाय लुनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखामोन होननानै जों मिथिनो हायो। जेरैबायदि आसागि बैसागिया आलारि दामब्रा सल'बथायाव अख्रां साजों दाउ बिरलाङोब्लाबो गाव गावसिनि दानाय सियावहाय आगर एरखांनो रोंगौमोन। बिदिनो हाजो आगर मुफुर आफा दावराय मोख्रेब फारौ मेगन थाइगिर बिबार खामरेंगा आगर आगर गुबै आगर गिदिर बैसोर आगरफोरखौहाय ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा
सि दानायफ्राव आगर एरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आलारि दामब्रा सल'बाथ थानि आसागि बैसागि आखुनि गेजेरजोंहाय आरो बिनि गेजेरजों जोंहा मिथिनो मोनबावो जेरै जोंनिनो दोरोङारि दामजु जेरै सेरजानि जोनोम सिफुंनि जोनोम बेफोर सल'बाथाफोरखौहाय जों नुनो मोनबावो जेरै बावबुलि राजा
बर' सल'बाथानि गेजेरजों जोंहा बेखौनो मिथिनो मोनो जे जोंनि बर' हारिया जे मोनसे ओ सानसे समाव राजा दङमोन सानसे समावहाय गोहो गोरा हारिमोन
औ नोंथां।
बलि राजा सल'बाथानि गेजेरजों जोङो मिथिबोनो मोनदों बेबायदिनो सल'बाथाफोरा बा खुगा थुनलाइफोरा गोदोनि समनिफ्रायनो बा गोदोनि माखासे सोलिबोनाय आसार खान्थिफोरखौ जोंनो फोरमायनानै होयो । सल'बाथानि गुबै लिरगिरिफोरखौहाय जों मोननो थाङा बेखायनो जोङो सल'बाथा लिरगिरिफोरखौ सल'बाथा खुनथुमगिरि होननानैसो जों जोङो बुंनो हायो। जेरै जोंहा गोदोनि ओ गोजाम बर थुन लाइनि बेलायाव खृष्टान मिसनारिफोर जेरै जोङो जे डि एन्डारसन आरो रिभारेन्ड सिदनि एन्डेल बिथांमोननि मुंखौ जोङो मख'नो हायो बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव दा कासारिस बिजाबनि गेजेरजों गोबांथार जोंनि बर' सल' बाथाफोरखौ लिरथुमनानै गालांदों जेरै सासे अलसिया गस्थ'नि खुरां दैमा दैसानि खुरां मोख्रा रै सिसानि खुरां बैफोर सल'बाथाफोरखौ जोङो बिथांमोननि बै बिजाबफोरावहाय नुनो मोननाय जायो बेनि गेजेरजों आथिखाल समावहाय जोङो बर' ओ फोरखौबो सल'बाथाफोरखौ रेर रेबथुमनानै दोननायखौ जों नुनो मोनसै जेरै सुकुमार बसुमतारिनि आबै आबौनि सल'बाथा महिनि महन ब्रह्ममोननि माखासे लिरथुमनाय सल' बाथा बाथाफोरनि गेजेरजों जों आथिखालावहाय नुनो मोनदों नाथाय गोदो गोदाय जोंहा लेखा रोङैनि जाहोनाव जोङो बैफोर सल'बाथाफोरखौहाय लिरथ'नानै दोननो रोङैयाव जोंनि माखासे गोबांथार सल'बाथाफोरखौ जोङो गोमालांनायखौ दिनैनि समावहाय जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जोंहा बाथ्रा भावनि बेलायाव माखासे ओ फोरमायनाय जेरै ओ नोंथाङा दहाय होननाय बायदि सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम आदाया खियो बाजैया गाद्लायो अनला खारियाव आगान थाया गराइ नुबा सिं बायो बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'नि बाथ्रा भावफोर जेरै जोङो बुंनो हायो